नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा। औ खोनादोंना नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां नोंथाङा मानोबा फन औ नोंथां। नोंथाङा मानोबा।
ओ नोंथाङा दा मा। नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां।
अ नोंथां आङो दा नै बर'नि हाबायावसो दंफैयो। मानोबामोन नोंथां।
अ नोंथां बर'नि हाबायाव ना ओ। बे बर'नि हाबाया। मा रोखोमनि जायो बिनि आसार खान्थि एबा नेमखान्थिखौ नोंथाङा फोरमायनानै होलांनो हागोन नामा।
अ नोंनो हागोन हागोन। बिदिब्ला आङो एसे फोरमायनोसै नोंथांनो। आ अ नोथां। जोंनि बे बर'नि हाबायाहाय गोबां रोखोमनि दं ओ बेनिनो आङो। दिनैहाय गोलाव हाबा। जायखौ जोङो समाजारि हाबा होनाय जायो समाजनि गेजेरजों हाबा जानाय।
आ। बेखौहाय बुंनाय जायो। बे समाजारि हाबायावहाय। गिबियावनो जोङो ओ हिन्जाव। सासे हौवानि थाखाय हिनजाव ओ हिनजाव गोदानखौबा। हिनजाव गोदानखौ नायनानै लाबोनाय जायो। बेयावहाय जोङो हिनजाव गोदानखौ रायथिनाय समाव माखासे ओ आसार खान्थि। थि एबा नेम। मा लांनाय जायो नेम खालामनाय जायो। बेवहाय जोङो ओ हिनजाव गोदानखौ। हाबानि थाखाय देत दाननानै। ओ अथारिक दाननानै बिनि उनाव जेब्ला थारिख सफैगोन अब्ला जोङो। ओ हाबानि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। ओ बे हाबायाहाय गिबियावनो जोङो। हाबायाव जोंहा गोबां। जानाय लोंनाय जेरै ओ दाउ अमा बेदर बेबायदिनि गोनांथि जायो। बेवहाय जोंनि ओ गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौ। लिंनाय जायो ओ मोन मोननैबो। ओ साइडनिफ्राय जेरैहाय हौवा गोदाना गावसिनि। गावसिनि गामिनि सुबुंफोरखौ लिंनाय जायो हाबा। खिन्थानाय जायो आरो बिनिनो हिनजाव गोजानाबो बिनि उनाव। हौवानि न'खरावहायबो। जोङो हाबाखौ खालामनो हायो एबा हिनजावनि न'खराबो हाबा खालामनानै। हरनो हायो ओ बेबायदिनो आङो दिनै दंफैयो। बे ओ हौवा गोदाननि न'आवहाय हाबा खालामनायाव। बे हाबा खालामनायाव ओ हिन्जाव गोदानखौहाय। गाजा गोमजायैहाय लायनाय जादोंमोन ओ जाय जोंनिनो। गामिनिफ्राय। जिबाजनसो सुबुंफोरा। थांफादोंमोन हिनजाव गोदानखौ लायनो थाखाय। आ बिनि उनाव। जोङो हाबानि थाखाय गिबियावनो। जोंनि बे। जाय न'खराव हाबा जागोन बे न'खरनि न'खरनि न' बां। एबा जायगाफोरखौहाय साजायनाय जायो माखासे बिबारफोरजों जाहाथे। ओ जोंनि बे ओ। हाबा हाबायाहाय हाबायावहाय एसे मोजांसिन नुयो। आरो गामिनि बाय बाहागिफोरबो फैगोन जायो नालाय जायनि थाखाय साजायनाय जायो। बेवहाय जोङो बाथौ बाथौ खालाम बाथौ दुमनाय जायो। बे बाथौआवहाय। जोङो आलारि बाथि बिबार माला गासिबो होनानै जोङो सासे। गुरु लायनानै एबा अजा लायनाय जायो बिनि उनाव जोङो। जेब्लानाखि सम सफैगोन अब्ला जोङो। हिनजाव गोदानखौ लायनाय जायो बेयाव हिनजाव गोदान लायनो थाखाय जोंहा जोंनिनो। गामिनि जिबा जनसो सुबुंफोरखौ। लांफानाय जायो उनाव हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै जोङो लाबोनाय समाव जेब्ला लां। गोना मोनफैगोन बेयाव जोङो जोंनिनो ओ हौवा गोदाननि बिनानाव एबा। बिबाजै। बिसोरो आथिं सुनानै होयो आरो आथिं सुनानै खानाय खानो मोखां खौ आयना नायहैयो बिनि उनावहाय हाबनोसै समावहाय हिनजाव गोदाननिफ्राय
फैसा लानाय जायो ओ एसे बिनि बिनि उनाव हिनजाव गोदानखौ हाबहोयो हाबहोखांनायनि उनाव मन्दिराव दसे थानानै बेखौ जोङो बाथौ जे जे जायगायाव जों बाथौ लुदोंमोन बे जायगायाव जोङो हाबा खालामनो थाखाय लाबोनाय जायो गाजा गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथा दामनानै बयबो मोसाग्लांनानै बयबो मोसायै मोसायै हिनजाव गोदानखौ लाबोनाय जायो बरायनाय जायो बिनि उनाव हिनजाव गोदान हौवा गोदान मोननैबो साइडनिफ्राय खुलुमलायनाय जायो सिनायथि होलायनाय जायो बिनि उनाव जोङो हाबाखौहाय होफैनाय जायो जेरावहाय अजायाहाय मन्त्र रायगोन आरो हिन्जाव आरो हौवाखौहाय सानै सानैजों ज' जिरायहानै बेहाय बयनोबो बयनिबो बोर लानानै समाजनि बोर लानानै जोंनि गामिनि आइ आफा बायहागिनि बोर लानानै जोङो बे हाबाखौहाय खुंनाय जायो। बेनि उनाव ओ जेब्लानाखि हाबाया जागोन बेयाव जोङो ओ हिनजाव ओ हाबा खालामनाय जायो। जोंनि बे ओ हाबा गोलाव एबा समाजारि हाबाया ओ गोबां हाबानि गेजेराव जोबद मख'जाथावसिन हाबाया जोंहा गोबां रोखोमनि थायो। ओ जेरैहाय ओ दंखा हाबनाय। हाथासुनि हाबा ओ एबा सोरबा सोरबा सुबुंफोरा कर्टफोरावबो हाबा जायो। बेनिनो समाजारि हाबायाबो मोनसे बे जाय समाजनि गेजेरजों समाजनि खान्थिजोंहाय जोङो बे ओ ओ हाबाखौहाय लानाय जायो। बयनिबो बोर मोननानैहाय। ओ‌ बिदिब्ला नोंथां आंनि बुंनाय आ एसेनोसै।
ओ नों-नोंथांनियाव नोंथांनियाव आङो ओ मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुगैदों ओ बेयो जाहैबाय बाय नोंथाङा गय आबाद गायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
अ नोंथां गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा बर'नि हाबा गोलाव एबा समाजारि हाबानि सोमोन्दै फोरमायलांनायनि थाखाय। दा नोंथां नोंथांनों ओ गय आबादखौ बोरै खालामनाय जायो बिनि फारसे गुवारै फोरमायलांनो सानबाय। खोना खोनासंलांदो नोंथाङा। गय आबादखौ गायनो थाखाय जोङो बेयाव जोङो हा नांगोरगौ। बे हाया जोंहा बि नोंनि ओ गय बागानखौ बिसिबां गुवार गायगोन बिनि सायाव बिथा खालामनानै बिथा खालामनानै गाय गायबानो जाबाय। ओ हाखौ मानि एसे गुवार गायनाया साबसिन। माने नों मोनसे फालांगि खालामनोबा एसे एनैल' खालामनानै जाया‌। मानि हाखौ बुरजा नांगौ आरोना। बेनिफ्राय जोङो गय बा गायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो जों गय फुलि नांगोरगोन। जोङो गय फुलि खालामनायाव जोंहा गोबां टाइम लायो। जोंहा सिगाङाव जोङो गय फिथाइखौ खिलिहोग्रोनांगोन। बिनि उनाव जों बे खिलिनाय गयखौ डाइरेक्ट जोङो बिफां महरै गायनो हाया। जोङो बेखौ जावैनांगोन आरो ना जों बेखौ जावैनाय होननानै बुङो। बेनि थाखायनो जोङो बे गयखौ खिलिनाय बिफांखौ बोसोरसे उनाव जावैफिननांगोन आरो बेखौ बोसोरनै देरहोनानैसो जोङो आबाद थिलियाव एबा फोथाराव जोङो गय आबाद खालामनो हागोन आरो ना। बिनि उनाव जोङो गय बे बे गय फुलिखौ गायहैनाय समाव जोंहा माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौ जायो जेरै जोङो बे गय फुलिखौ गायनोब्ला जोंहा हान्थुसि समान जोङो गोथौ गल हाखर जावनो माने लांगौ जायो। बेयाव जोङो माखासे गोबोरखि हासार बोरमानि हासार बायदिसिना हासार नों होनो हायो आरोना। बेयाव होनांगौ आरो होयोब्ला माने गया माने जोबोरैनो गोख्रैयै देरो आरोना। बिनि उनाव जोंहा गयखौ खाथि खाथिद्राय गायबाबो जाया। माने एसे गोजान गोजान गायनांगौ। माने बांद्राय खाथि खाथि जायोबा गयआ हावासि जानानै एबा गावजों गाव बिलाइआ नांजाबलायनानै मानि लें लेंल' गोजौ जायो आरो। आरो ना? मारा फिथाइ थायनो रोङा बांद्राय खाथि-खाथि गायो गायोब्ला बिनि थाखायनो जोङो गयखौ खमैब्लाबो सय फुट गोजानाव गायनांगौ आरोना। सय फुटनिफ्राय आट फुट गोजानाव गायनांगौ गयखौ, बेबायदिनो जोङो गयखौ गायनानै जोंहा गोबां जोथोन लानांगौ गोनांथि गैया, माने जोङो गोरलै समावल' एसे जिब-जुनार निफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बे गय आबादथिलिखौ बेरा होना लानांगौ आरो ना। माने जोंहा गय बिलाइखौ जिब-जुनारफ्रा जायोबा गया मोजां जाया आरोना। बिनि उनाव जोंहा बे गय थिलियाव जेबो माने खस्थ' खालामनांगौ नांगौ बांद्राय गोनांथि गैया बे गय फुलि गय गायनाय जायगानि हाग्राखौल' फोसाबबाय थानांगौ आरोना बेखौ बांद्राय जोंहा नायबाय थानांगौ गोनांथि गैया। बिनि उनाव जोंहा बे गयखौ गायखांनायनि उनाव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनगोन आरोना नोङो, जोंहा रांखान्थियानो होन थांना थानायनि मोनसे राहायानो होन, बे बे गय आबादनि गेजेरजों बेफोरखौ मोननो हायो आरोना, थांना थानायनि राहा, रांखान्थिनि राहा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना। जोंहा गोबां जायगायावनो जेब्ला जोङो आसाम हादर साखौनो बुंजायो बेयाव जोंहा गय गायनानै गोबां मानसियानो मानि जिउ खुंनानै दं आरो ना। थिग बेबायदिनो आंबो गय बागान गायनानै जिउ खुंनानै दं। आंनि गय बागाना जि बिगासो जागोन आरोना, आं बेजोंनो गोबां रां खामायनो हायो। गइया बियो बोसोरसेयाव खनसेल' होयो आरो ना गय आबादा जोङो बोसोरसेयाव बे गय आबादखौ खननै- खनथाम मोननाय जाया। माने बोसोरसेयाव खेबसेल' मोनो बे गय आबादखौ बिनि थाखायनो बोसोरसेयाव खेबसेल' मोनोबाय मोनोब्लाबो बे गय गय आबादा गोबां मुलाम्फा गोनां आरो ना। आथिखालनि जुगाव गयआ गोबां खामानियाव बाहाय जायो। गयखौ जोङो मोनसेल' जेनेबा आबाद जोंहा गयआ मोनसे ओरैबायदि मोन से माने फिथाइ जोंहा बिहा बर' हारियाव बे गय नङाब्लानो जाया आरोना। बे गय आबाद थिलिजोंनो लोगोसे जोंहा बे गय गेजेर गेजेर बा ए बा गय बिफाङाव जोंहा फाथै नि बिफां गायनानैबो रां खामायनो हायो आरो ना। बे गय बागानजोंनो गय बागानजों लोगोसे जोंहा बे गय बिफांनि गेजेर-गेजेर गोबां बां आबादफोर मावनो हायो आरोना। बे जेब्ला गय बिफाङा देरगोन फिसा-फिसा सम बे समावनो जोंहा गेजेर-गेजेराव माखासे बिफांफोर ओ जेनेबा थालिर बिफांफोर गायनानै मानि मोननै-मोनथाम आबाद दिहुननो हायो आरोना बे गय फिफाङावनो गेजेर गेजेर जोङो हालदै, हाइजें, बायदि रोखोमनि आबाद मावदेरनानै मोनदेरनो हायोना आरोना बिनि थाखायनो गय फि फिफाङा आबाद खालामनाया मोनसे मोजां मोनसे मोजां खामानि होनना आं नोंथांनो फोरमायगोन आरोना, नोंथाङाबो बे गय आफादखौ बानायनो हागोन। बेजों सेर बेजों लोगोसे गय आबाद आबादखौबो जोंङो बांद्राय मानि थाब फिथाइ मोननाय जाया आरोना। बिनि थाखायनो जोंङो बे गेजेर गेजेराव बे गय गय आबादखौ गायदेरनांगौ आरो ना ओ गय आबाद नंङा सरि